नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय औवा जों औवाजों मा मा बानायनो हायो एबा जोंहा औवाजों मा मा बानायनाय जायो आं फंनैसो फोरमायना होनि।
औ नोंथां।
औ जोंहा औवा औवा बुङोब्ला औवायाबो जे गोबां रोखोमनि थायो। जेरै जोंहा औवा बिस बिज्लि, औवा माखौल, औवा बुरखा जोंहा हाजोनि औवा बो थायो जोंहा बेफोरो गोबां गिदिर गिदिर जायो आरो। दा जोंहा गुबैयै बुङोब्ला औवाखौ जोङो गोदोहाय न' बानायनाय खामानियाव बाहायनाय जायोमोन आरो। जोंहा
औ
औवाजोंनो जे उखुमाव होग्रा बेखौबो हेबनानै बेवहाय प्लास्टिक होना आरो बिनि सिंआवबो मोन थोरबसे औवा होबावनानै जोंहा जे न'नि उखुम बेखौ बानायनाय जायोमोन आरो। आरो बिदिनो जोंहा खुन्था दरजा आरो बेरा बेफोरखौबो औवाजों बानायनाय जायोमोन। जोंहा बेराखौ औवा औवाखौ दानखावनानै बेखौ खाथि जिरना आरो बेखौ हेबनानै बेरा बानायनाय जायोमोन आरो बेवहाय गोबोरखि हा दै लगायनानै लिरनानै थानाय जायोमोन आरो
औ औ द
दा जोंहा औवाखौ जे थानायाव न'आवल' बाहाया जोंहा जे लामानि एबा बारिनि सौहग्रा एबा बेरा हेबनाय बेयाव बेराखौबो औवाखौनो बाहायोमोन आरो लोगोसे जोंहा गोबां जे औवाजों बानायनाय जे मुरा एबा सियार बेफोरखौबो जोंहा औवाजों बानायोमोन आरो बिदिनो जोंहा न ना हमग्रा माखासे आइजें जेरै जेखाइ खबायाइ बिदिनो जोंहा खखा आरो बिदिनो सेन बेफोरखौबो जोंहा औबवाजों बानायनाय जायो आरो आरो लोगोसे बिदिनो जोंहा औवाजों ज जोंहा दाला सान्द्रि एबा खादा आरो जों मोसौ हालेवोब्ला जे जों खफ्रि हमो बेखौबो जों औवाजों बानायनाय जायोमोन आरो
बुं न द
आरो लोगोसे जोंहा औवाजों से जों जे फरायनाय एबा लिरनाय बिजाब बहि बेखौबो औवानिफ्रायनो बाननाय जायो आरो
औ नंगौ
औ दा बिदिनो जोंहा औवाखौ माबा माबि बानायनायावल' बाहाया जोंहा औवाखौ सानायावबो बाहायो आरो जेरै जोंहा औवाखौ औवा बुरखानि जे फिसा जे गाजा खिलिनाय बेखौ जोंहा औवा मेवै महरै जानायाव बाहायनाय जायो।
औ
लोगोसे औवाखौ गायनोब्ला जों बै औवाखौनो दानस'नानै औवा बिफांखौ फांसे दानना बेखौ दानस'नानै जे बेखौनो हायाव गायनाय जायो आरो। आरो औवाखौ गायोब्ला जे बे औवाया नों ज रायगायदों बेबायदिनो देरालासिनो बे द' द' दाइन बोसोर बिदिनो थायो आरो आरो बेनि उनाव बियो नै थाम बोसोरावनो ओरैबायदि गोलाव जायो जे बेयो गासैखौबो बारस'जोबो आरो।
औ
दा बेयो बै जे बेबायदियनो थायो बै समाव बेयो जेक गुटियाव गावनि रो हाजों मोजाङै अरथाब होनानै बे हायाव मोजाङै कानेक्सन खालामनानै लायोमोन आरो। बिनि उनावसो बेयो नै थाम बोसोरनि उनावनो जे गोबां गोजौ एबा गोलाव जायोमोन आरो
औ
औ नोंथांङा आंनो औवानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं औवानि बागै एसे फोरमायनो सानदों दा औवाया होननानै बुङोब्ला औवाया रोखोमसे दंफां जाय जोंनि भारत हादोरनि खावसे बाहागोआवनो गोसाना दं होननानै जों सानो
औ
औवाया गोबां रोखोमनि दं बेखौ नोंथाङासो फोरमायना गाहोआ गालांबाय औवाया ओरैबायदि दंफांदि जाय बिबार बारो नाथाय बारोब्लाबो खम बिनि बिबार एबा बेगरा गोदान दंफां सोमजिनायाव जेबो बिहोमा होबोआ एबा जों औवानि फिथाइनिफाय जों औवा बिफां मोना होन नानै जों रोखायै मिथिगौ बे औवाखौ जों माबोरै बाराय होनोनो हायो एब्ला नों नोंथाङानो बेनि बागै एसे होननानै फोरमायना गालांबाय औबवाखौ जों जुदि बाराय होनोब्ला एबा गायनोबा बै औवाखौ जों जावफुनानै बिनि एसे बिबां रोदा था फादेरनांगोन औवायाव अब्लासो बियो हायाव रोदा सुनो खाबु मोनगोन जों मोनथिगौदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जों औवाफोरखौ बाहायबोदों जेब्ला जोंहा बिगियान बा बिगियाना बारा जौगासारनाय नङामोन अब्लानिफाय जों औवाख खौ बाहायबोदों जेरै न'निफाय हमनानै सानफ्रामबो मावनाय दांनायाव गोनांथि जाबोनाय आइजें आयला हनो थाखाय खानजुंनिफ्राय हमनानै आसान खेरा बायदिसिना जग्रा सियार पालें बिसिनिफोरखौ जों औवानि हेबनाय नुबोदों बे रोखा दा जेरै नोंथाङा आंनो फोरमायना गारलांबाय ना हमनो थाखाय जोंनो गोनांथि जानाय खाखि सेन बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जों औवानिफ्राय मोनबोदों बेबायदिनो औवा होनना बुङोब्ला बेल' नोङादि औवाया जोंनो नांनायखिनि गासै मुवा बेसादखौ होयो औवाया जोंनो सायाबो होयो जाय जोंनि थाखाय साबजाथाव बे औवानिफायनो जों बिजाब मोनो आरो बै बिजाबानो जोंनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां बिहोमा होबोदों एबा हेफाजाब होबोदों सुबुं अनजिमाया दावगाबोनाय लोगो लोगोनि मुवानि गोनांथियाबो बांबोदों दा जोंङा गोबां जायगायाव जायगा लाना जायगा बै औवानि बानायनाय आगजु आयलाफोरा खमायलांबोनो हमदों एबा जाखिनि आगुस फोरा बै रोंगौथाय गोनां जेरै दाला सान्द्रि सेन ख'खा हेबनो गोरों आबै आबौमोना बेफोर गोमालांनो हमदों आरो जों रोखायै मिनथिगौदि गोदान जोलैफोरनि खावसे बाहागोआानो बैफोर आगजु आयलाखौ हेबनो रोङा जायनि जाहोनाव बैफोर गुन गोनां आखाइनि खामानियाबो सानफा एफा खमायबोनो हमदों दा जों बाहायनो मोनबोदों जा जों जेरै गोदो दुख्लि हेबोमोन औवानि दुख्लि बाहायबोयोमोन सान्द्रि बाहायबोयोमोन बैफोर दुख्लि आरो दुख्लिया मा प्लास्टिकनि दुख्लि बायदिफोरनि बायद गदिफोरानो बैफोर दुखलिनि जागा लासेहैनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो समजों लोगोसे बैफोर जा सेन खाखि हबनाय खखा आइदि बायदिफोराबो गोमालांनो हमबोदों बेफोरनि सोलाय दा जों ना हमनायाव मा बाहायो होनाब्ला जों मिथिगोन मुस्रि बाहायो लाङि बाहायो। जाय इन्डास्ट्रिनिफ्राय दिहुननाय एबा कलकारखानानिफ्राय मोननाय जायखौ जों मिथिंगानिफ्राय बानाया बेबादिनो मिथिंगानि मोनफा मोनफा गुना लासैनो जोबस्रांलांनो हमदों जों बेखौ मोनथिगौ दा अ बेलायाव औवाया ओरैबायदि दंफां जाय जोंनि थांना थानायाव मोनसे गोख्रों बिहोमा होबोदों मानोना गोदो गोदायनि समाव जोंहा इा इथा गैयामोन न' लुनो हानाय पक्का गैयामोन अब्ला बै औवानि हेफाजाबैनो जों मोनसे गावखौ गावनि जिउखौ रैखाथि मोननो थाखाय गुबुन गुबुन जिउआरिनिफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय औवानि न'खौनो साबजाथाव न' होननानै सानोमोन आरो सानोमोनदि जायहा औवानि न' दं बेहानो माखाजोन जायहा गोग्गो न' थाग्रा थबथिंसे अखानि दै सेर न' दं बेहानो मा गोदोनि समाव हाजोन नोंथाङा खोनादों ना?
औ
औ नोंथाङा आंनो दानिसो सिम होलांबोदि औ
लोगोसे लोगोसे जोङो औवाखौ जे थानाय एबा आगजु बानायनोल' बाहाया जोंहा औबवाखौ जे बन हिसाबैबो जोंहा अर सुनानै बेजोंनो ओंखाम संना जायोमोन आरो
औ औ
औ लोगोसे दा नोंथाङा बुंनो थाबाय जे जोंहा
गोदोनि जुगाव जेबायदि औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायोमोन बेनि सोलाय जोंहा जे प्लास्टिक एबा नाइलननि बानायनाय दिरुं बेफोरखौसो जोंहा बाहायग्रा जाबाय दा बेजों जोंहा गोबां हानिबो खहा जायो। मानोना जोङो औवाजों बैफोर आगजुखौ बानायोमोनब्ला जोंहा बैफोर औवाया सेवनानै हायावनो ग्रोफिनोमोन नाथाय दा जों बानायनाय जे सियार एबा दुख्लि एबा नोंथाङा बुंलांनाय ना हमग्रा मुस्रि लाङि जे बेफोरो हाजों गोरोबफिना बेनि थाखाय जोंहा जे बे हायाबो जोंहा गेब्रेंनो हमबाय आरो द दा बिदिनो जोंहा औ दा बिदिनो जोंहा गोदोनि दिनाव एबा गोदोनि जुगाव बेबायदि औवाखौ बाहायनायाव जोंहा हा एबा जोंनि आबहावायाबो गेब्रेङामोन जोंहा बेयावबो मोनसे जे जेबो खहा जायामोन। दा बिदिब्ला नोंथाङो जोंना समआबो जाबाय।
औ नोंगौ नोंथां।
नों-नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय।
अ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ।